अ खुलुमबाय। औ हेलौ हेल' खुलुमबाय। अ।
खुलुमबाय।
अ आं नोंथांनाव मोनसे माबानि सोमोन्दै सोंनायदोमोन आरो फिथाइ सामथाइनि सोमोन्दै। फिथाइ सामथाइनि सोमोन्दै। नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा? हेलौ औ। खोनादों?
फिथाइ सामथाइनि सोमोन्दै औ औ खोनादों।
नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा?
फिथाइ सामथाय माने मा मा फि फिथाइ सामथाइनि बागै सोंदोंनोंबा?
आंङो ओरैनो दा जोंनि एरियायाव दिहुनजानाय फिथाइ सामथाइनि सोमोन्दै सोंनो नागिरदों नोंथांङा फोरमायनो हांगोन नामा?
आं एसेबांलागि मिथिया बेफोरनि बागै
अ।
नोंथांङा जिखिनि मिथिगो फोरमायसाय
औ आंथ' ओरैनो मिथिनाया जोंनिया ओनसोलाव जा दिहुन जानाय बेफोरो आबाद बायदि आरो आरो हानाय हा गोनांफोरा दिहुन दिहुननो हानाय खिनिखौ दिहुनो जेरै थाइजौ खान्थालाथ' न'खरनि फिथाइ सामथाइ। लोगोसेनो आरो एदि मा ड्रागन एफोरबायदि दिहुनजायो।
फिथाइ सामथायाइ दानिया दिहुनो आरोना।
अ सिं
आरो जेरै थाइजौ खान्थाल जेरै हेल' ‌।
अ। हेल'।
हेलौ। खोनायाखै नामा नोंथाङा?
औ नोंथां। नोंथाङा गोदान नामा?
औ आं गोदान।
दिनैसो फारस नामा? नोंथाङा दिनैसो फार्स नामा?
अ अ दिनिसो।
अ दहाय हरदोंमोन नामाथाय?
दहाय हरदोंमोन। से
अ बेहाय खेबसे नोङा जै हरबायना रायलायबाय। फार्स्ट रालायनायाव दस मिनिट आरो आरो जेनेबा यो दस मिनिट जोबबायना दस मिनिट जोबनानै खलखौ दाना आरो नों खनसे हरफिननांगोन इनि उनाव आंङो नों नोंङो नोंनिया दस मिनिट दस मिनिट टुइनटि मिनिट जाबायथ'। इनि उनाव आङो नोंनाव कल खालामगोन दस मिनिट दस मिनिट बिस मिनिट आंबो बिस मिनिट नोङो बिस मिनिट इदिसो खालामनांगो।
बिदिब्ला खेबसे हरनाय जाबाय नों खेबसे ओ ओ।
दा दा जि रायलायबाय नों दा उम आं हरदो आं हरबायना दा दा हो।
अ।
दा हरबाय नों माने होमबा आंनिया दहर नाय दा हरनो बिस मिनिट जासिगोन आरोना दहायनियाबो दस मिनिट जाद्रायाखैमोन जानाया। एसे उन सिगां जाहैबाय आरो। दा जे हरबाय दसे रायलायनोसै इनि उनाव आं दानबा नों हरफिनबानो जाबाय आं नाव। अके खोनादोंना नोंथां औ आ उम। बुजिबाय ना।
अ बुजिबाय बुजि हेलौ। दानिया बुंदों टपिकनि बागै।
टपिकआथ' बिदिनोमोन जा जोंनि ओनसोलाव जाबायदि फिथाइ सामथाइ दिहुननो हायो बिनि सोमोन्दै नोंथांनाव सोंदोंमोन।
जोंनि बे खिनिआव थ' एसे ओं एस सेबां माने गोदान गोदान फिथाइ सामथाइ दिहुननाय नुनाय जाया आरो जेरै न' फोरावनो थाखानाय थायजौ खान्थाल थालिर बेफोर फा थाखायो आरो जे बयनियावबो होनलाय। बाखि ओरैनो जोंनि बेखिनि सोलाय इमान गोदान गोदान फिथाइ सामथाइ दिहुननाय नुनाय जाया आरो।
अ अ। दे अब्ला आं नों अ मोनसे सोंथि सोंनो हाबावगोन ना?
हेलौ।
अ सोंलाय
हेलौ अ आं सोंनो सानदोंमोन। ओ आं सोंनो सानदोंमोन मैगं-थाइनि सोमोन्दै आरो।
मेगं-थाइगं औ औ मैगं थायगं
औ मैगं थाइगंनि सोमोन्दै। ओरैनो नों मा मा मैगं-थाइगं खौ मिथिगौ?
मैगं-थाइगं आथ' आरो जेरै राङालाव खुमब्रा लेस्रा फान्थाव बेफोरनि बागै मिथिगो आरो। जाय जोंनि सानफ्रोमबो जिउआव नांगौ जायो
औ औ बिदिनो राङालाव बायदि मैगंफोरखौ मा बोथोराव दिहुननो हायो नोंथाङा अननानै फोरमायनो हागोन ना?
राङालावाथ' थायो देनाय दैज्लांनिबो थायो जेरै मेसेंनिबो थायो आरो दैलां। आवबो दिहुनजायो माने। दिहुनजायो।
ए।
जेरै हायावनो मानबायनानै थायहोनायबो थायो ओेरै साङावबो बे थायो आरो।
ओरैनो दा जेनेबा लावफोराव माबायदि हासार बाहायो आरो माबाफोर रासायनिकफोर बाहायो नामा नोंथां?
रासायनिक रासायनिकफोरनि बागैथ' जोङो ओरै मिथिया देनाय होनलाय न'फोरावबो ओरै गायनाय जाया थिनाय मथेथ' जाय जाय माने बेफारि फाननो लाङो बेफोर थ' दानिया बाहायखानायानो जायो। थ्रायनिक बाहायाबा आरो हान माबा आबाद मावनो हाया नालाय फिथाइफोर बारा ओंखारा। जेरै न'फोराव गायबाथ' गोबोर गोरान बेफोरखोनो होनाय जायो आरो न' फोराव बाहायनाया जेरै गेदेर गेदेर आबादारि दोङो बेफोर रासायनिकफोरखो बाहायो जानांगौ। फोरनि सोमोन्दै होमबा मिथिया आरोखि उम
दा जेनेबा रासायना जि हार रासायनारि हासार आरो जेनेबा जिबारि हासार मोननैजों मोनसे फाराग थायो आरो ना। बेनि गेजेराव दा जिबारि रि हासार बाहायनायाव मा मुलाम्फा जायो जोंनि देहायाव नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
जिबारि हासारावथ' एसेबां खहा जाया आरो माने हाफोरा बो हामा जाया गाज्रि जाया। आरो मानसिफोराबो जाबोला जेबो बेमार जाया आरो जेरै रास सायनारि फोरखौ जाबाथ' दानिया गिदिर गिदिर बेमार बेफोर जायो हायाफोराबो नस्थ' जालाङो आरो।
औ औ।
जिबारि हासारखौथ' जों न'आवनो बानायनो हायो नालाय जेरै गोबोर फोरानो जायो बेफोरनिफ्रायनो ओंखारो।
दानाथ' आरो गोबोर गोरान आरो खानस्रिफोरनि दिहुननाय हासार जिबारि हासार ओंखारबाय नालाय।
बेफोरो साबसिन जायो आरो ना रासायनारि हासार निफ्राय।
औ।
आरो जेरै फिथाइ सामथाइ होनदोंमोन नोंथाङा फिथाइ सामथाइ फोरखौबो जेरै जोंनि बर' हारिनि जेरै आमथिसुवा बेफोराव बाहायनाय जायो आरो नालाय फिथाइ सामथाइ जों आमथिसुवाखौथ' मिथिखागौ जानांगौ नोंथाङा।
जोंना बर'नि मोनसे नेम खान्थिखा आमथिसुवाया।
थिसुवा। बेयाव फिथाइ सामथाइ नङाब्ला जाया आरो जेरै ओ थाइजौ खान्थाल गोदान
थाइजौ खान्थाल बोथोर फिथाइ सामथायाइनि बोथोर आरो
बोथोर बेनि उनावसो आमथिसुवानि उनावसो बुंनाय मते जों मोनजायो आरो। थाइजौ खान्थालफोरखौ बेबायदि बुंनाय दोङो।
नोंथाङाबो माबाफोर सोंनोबा सोंनो हागोन। हेलौ
हेलौ
औ
हेलौ थांङां नियावबो आं सोंनो सानो हेलौ खोनादोंना
अ औ खोनादोंं
नोंथाङाबो ओम ओ माने मेगं थाइगंफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायना हो आरो जिखिनि मिथिगौ होनलाय
आंनि मिथिनायाव दा जोंनाथ' ओरै माबाबो गैया नालाय गोदोर आबादारिफोरबो गैया नालाय जोंनि अ खोनादों हेलौ
हेलौ बुंलाय खोनादों दे
अ जोंनि एरियायावथ' दा गामि ओनसोल नालाय गोबां आबादारिफोरबो गैया आरो जेरै फिसा फिसा आबादारिफोर दिब नुदों बेफोर आरो बिदिनो लाव बायदि फान्थाव इदि लेस भिन्दि बेफोरनि फालौफोरनि आबाद मावो। आरो बेफोराव जेखुनु नुदों बिसोरो मुलाम्फानि थाखाय गोबां मुलियारि बाहा यो आरो बेयाव मुलाम्फाबो नुयो आरो जेरै गोदान गोदान मैगं थाइगंबो ओंखारदों जेरै माबा इ मानगोनयिखो कबि आरो फुल कबि बिबार आलदा आलदा ओंखारदों नालाय बेफोरो
दानिया नुनो मोननाय जायो आरो जेरै फुलकबिफोराव औ गोबां माने हासार बाहायनाय जायो आरो मुलि बाहायनाय जायो। बेखौ नुनाय जायो
बिनि जाहैनो दा आबादफोराव एसे मुलाम्फाखौ नुनो मोनो।
औ
जेरै फालौ खेबजां ना माहोनो बेफोरखौ बांसिन मुलाम्फा। खालामो आरो बिसोरो जेरै रासायनारि हासारफोरखौ सारनानै-
बे बिद बिदिब्ला बिथांजों रायज्लायना दिनै गोबां बाथ्रा मिथि मिथिनो मोनबाय। जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ थनाया नांसिगोन नामा?
औ दे दे साबायखर थाबाय नोङो गलदानबा नों हरफिनबानो जाबाय आरो